नोंथांनाव गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
अ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय
साबायखर नोंथां आं नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो हरदोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना
औ सम दङ नोंथां
आ आं जाय आयदानि सायाव आ रायज्लायनो थाखाय नोंनाव हरदोंमोन बे आयदायानो जाबाय जोंनि बरफोरनि गाननाय जोमनाय आरो दानाय लुनायनि सायाव आ नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ जों दानाय लुनाय होनबाथ जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा बरफ्रा जि जोमखौ गोदो गोदायनिफ्रा - -यनो गावनि आखाइजोंनो दानानै गावनि माने गानबोयो दिनै दखना बिदिनो ओ गामसा लोगोसे आरनाय पालि बेफोरखौ बर' बा गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ जों गावबा गाव आखाइजों एरबोननायखौ जोङो नुबोदों आरो जों बर'फ्रा गाव गावनि द्रेसखौ गाव गावनि जोमनाय दानाय लुनायखौ जोङो गाव गायनि आखाइजोंनो मावनानै जोङो बर'फ्रा मावनानै जाबोदोंमोन आरो बर'फ्रा रावनिबो सायाव गेजेर नङा ओ बर' हारिया बयबो खामानिखौनो मावनानै जों लानो हायो औ गथिखे जोङो दानाय लुनाया जोंनि मोनसे ओ रां जाय जों दानाय लुनायजों जों गोबां रां आरजिनोबो हायो नङा होमबा नों थां जेरै बेफार फालांगिबो जों खालामनो हायो जोंनि बे दानाय लुनायजों बेखायनो जोङो आथिखालाव जोङो दानाय लुनायखौबो जोङो बाहायनांगोन आरो आरो जोङो नुनो मोनदों नोंथ जोंनि बे साइडआवहाय आ आथिखालाव जोङो दानाय लुनाया एसे खमायलांनो हमदों आरो जोंनि बे आ हाबाया बेखायनो जों बे फोरनि सायाव जोङो सांग्रां लानांगोन मानोना जानाय ल निनो ह नङा जेरै बर'फोरा बिसोरनो दानाय लुनायखौ गावसोरनो गानो बेबो जोंनि हारिमुवावनो गोलैयो नङा होमबा हारिमु बेबो सिबिनाय जायो आरो जाय दानाय लुनायजों जेनेबा मुखुब जानानै खामानि मावदों बिथांमोनाबो बे हारिमु सि सिबिनायावनो जा गोलैयो आरो अब्ला आं मोन नो लुबैबाय नोंथांनियाव नोंथांमोननि साइदआवहाय आथिखालाव बे साल खुन्था जों जि दानायखौ ओ नुनो मोनोना मोनला
बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथां जोंनि जायगायाव ओ खोनादों नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथांमोननि साइदआव औ हेल' नोंथांमोननि साइदआवहाय औ नोंथांमोननि साइदआवहाय आथि लाव जोंङो सालखुन्थाजों जि दानायखौ दायोना दाला नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
ओ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायनोसै जोंनि जायगायाव दासिमबो ओ गामि ओनसोलावहाय सालखुन्थाजों जि दानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओ बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय समाव बर' हारिया ओ गामि गायसननानै संसार दालायबोनो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंहा दानाय लुनाय आगर आखाइ एरनाय बेफोराव जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोरैनो आखा फाखामोन बेबायदिनो मुगानि उनाव मुगा बाग्लायबाय बाम दिनै आथिखाल समसिमबो जोंनि जायगायावहाय माखासे ओ आइजोफोरखौ साल खुन्थाजों ओ जि दानायखौहाय जों दासिमबो नुनो मोनो ओ नाथाय एसे खम बिबांनि जाबोबाय गोदोनि दिनाव जों बांसिनै दानायखौ नुनो मोनोमोन आथिखाल समाव जों एसे खम बि नि नुयो थेवब्लाबो जोङो दासिमबो साल खुथाजों जि दानायखौ नुनो मोननाय जायो दा साल खुथ्नाजों जि खौ माब्रै दायो नोंथांनो आं एसे फोरमायनोसै ओ गिबियावनो जोंहा ओ जि दानायाव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोर जेरै सालनि गान्दै जि दाग्रा थार माखु गरखा आरो गनसि दाङाना था ओ बेफोर माखु बेफोर गोबां जि दानायाव जेखिनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोङो जौगार लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय जोङो ओ माबायदि जिखौ दागोन जों गामसा दागोन ना साद्रि दागोन ना दख'ना दागोन बेफोरखौहाय ओ सायख'नानै लाग्रो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ‌ बेबायदिनो ओ दख'ना दानायनि बेलायाव जोंहा गोबांथार माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा आगर एरनायाव जोबोरैनो आखा फाखामोन। थिग बेबादिनो जोंहा जोंनि बर'फोरनि माखासे आंगो आगरफोर दङ बेफोरनो जाबाय जेरै दावउराय मोख्रेब हाजो आगर दिंखिया आगर फारौ मेगन आगर गिदिर आगर गुबै बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दै दोरोङारि आगरफोर दा बैफोर आगरफोरखौनो जोंनि बर' आइजोफोरा एरखांनाय जायो बेबायदिनो जोंहा जिखौहाय खुन्दुंखौहाय जोंहा
खायफाया माइदि होनानै दायो ओ बै एंखुरफोरखौ रुनानै बेखौ लगायनानै बे माइदि होनाय होननानै बेखौनो बुङो बेबायदिनो जों आखाय फाय आरो ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय मोननाय खुन्दुं जेखिनि जोंहा इन्दि खुन्दुं होननानै बुङो नोंथां बेखौबो जोंहा दख'ना आरो साद्रियाव बेफोरखौहाय दानाय नुनो मोनो जों आ आथिखाल समावबो आथिखालाव जोङो इन्दि खुन्दुंनि जि होननानै बुङोब्ला गोबां बेसेन गोसा जाहैबाय ओ जोङो बे बादि दानानै आथिखालाव जों गोबांहाय फालांगि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनसै जोंनि थाखाय थाखाय मोनसे खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारियावबो जे बे बेफोरबायाददि माखासे जि दानानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनबोबाय बेबायदिनो जोंहा जि खों ओ सोंनानै लाग्रोबाय माखासे खुन्दुंफोरखौहाय जोङो थुनना लाग्रोनानै जों बेखौ सोङो सोंनायनि उनावहाय ओ बेखौहाय माखासे रासोआवहाय खुन्दुं खुन्दुंखौहाय जोङो सोनाय जायो खायथा होननाय मोनसे मुवा दङ खायथाजोंहाय जोङो रासोआवहाय खुन्दुंखौ सो सुनानै लाग्रो बिनि उनावहाय जोंनि गोदोनि बर' आइजोफोरा गावजों गाव ज' ज' खुन्दुं थोरनायावहाय बाहागो लालाय लायोमोन खानजंफोरजों मोजाङै खानलाय लायनानै आथिखालावबो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो नुयो जोंनि गामियावबो बेफोर माखासे जि दानाया सोलियो बिदिनो ज' ज' बर' आइजोफ्रा गावजों गाव हेफाजाब होलायो नोंथां बेबायदिनो जोङो जिखौ दायो खायफाया गावनो न'आवनो दानानै गानो आरो खायफाया ओ फाननो थाखायबो दायो बेबायदिनो गोबांथार जोंनि माखासे दख'नाफोर जेरै खान्थाल मादानि दख'ना दख'ना बिदुन दख'ना गुबै बे फोरखौहाय जों नुनो मोनो आरो दख'नाखौ जोङो मोननै बाहागोआव नुनो मोनो नोंथां बेनो जाबाय अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना जायखौ अग्रं दख'नाआवहाय गोदोनिस सुबुंफोरा बांसिन गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन खामानि दामानिफोर मावनायाव बा न'आव ओरैनो थानायाव माइ गायनायफ्राव बेफोर अग्रं द ख'नायखौ सम सम जोङो जायगा लायो जायगा ओ औ दासिमबो जोङो नुनो मोनो
औ नोंथांनिमोननि साइडआवहाय जोङो मोननो थाङो जेनेबा जाय साल खुन्थाया दासिमबो दोङो नङा होमबा नोंथां आरो नोंथांमोना दासिमबो गाव गावनि आखाइजोंनो जानानै दिनै गा दासिमबो गानो बियो जोबोर मोजांनि खोथा नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव आं नुनो मोनबाय बा जोंनि गामि साइडावहाय माने जोङो साल खुन्थाखौनो न'से बा न'नै बिदिल' जोङो नुनो मोनसै आरो बाखि खोमाथ' जेनबा साल खुन्थाखौनो जों नुनो मोनलिया आरो जोंनि इयुन जेनेरेसनादि जेनेबा बि- सोरो मिथिनायनो नंला बर'फोरा दि जि जोम दानानै गानोमोन बर'फोरादि गावगायनि दखनाखौ दानानै गानोमोन जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै ओ दिंखिया आगर फारौ मे- गन दावउराइ मोख्रेब नङा होमबा हाजो आगर बेफोरखौ बर'फोरा गो गावगायनि गुबै आखाइजोंनो माने सेबखांनानै जोङो गावगायनि फालि बा जो- नि आर'नाइ लोगोसे दखनायावफोराव आरो जोङो सो- नानै गानोमोन आरो जेरै जोङो थग्रं दख'नायावबो जोङो साइद साइद रुगुङाव जोङो आगर होनायखौबो नुयोमोन नङा होमबा नोंथां दासिमबो जोंनि आइमोना दासिमबो बेखौ गानो आरो जोंनि नोंथाङा बुंलांबाय बेखौ न'आव थानायाव जेरैबा अग्रन दख्नाखौ बांसिन बाहायनाय जायो नङा होमबा आरो जा बाहेरानि बहाबा आलासि सि जानायाव बा बहाबा नों बेरायनो थाङोब्ला जोङो लांगा दखनाखौ बाहायनाय जायोमोनना औ नोंथाङा थारैनो मो- जां हारिमुनि बाथ्राखौ बुंदों जेनेबा जोंहा मोननै थायो नङा होमबा अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना थिग बिदिनो जोंबो बैफोरखौ जोङो लाखिफिनोब्ला दिनै जों बर' आइजोफोरा सांग्रां जानांगोन नङा होमब्ला जों गुबुं जेरै कलकता बेंगलफोरनिफ्राय फैनाय खौ जुदि जोङो ओ बजबनानै लायोब्ला जोंनि आखाइ हारिमुवा गोमालां गोन आरो बेफोरखौ होबथानो थाखाय आइजोफोरा मोजां राहा लानाया मोजां नङा होमबा मोजां ओ थांखि लानाया मोजां जाहाथे जोङो दानाय लुनाय आखाइ हारिमुखौ जोङो लाना फैफिननो हायो आरो अब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे खोथा सोंनो सानबाय बोरैहाय जोङो दानाय लुनायखौहाय जों गावगायनि आखायाव लाबोफिननो हागोन दिनै बुंनो थाङोब्ला कलखतानि मिसिनदो दानाय बुस्थु माने दख'ना जोमग्राफोरखौसो जों दिनै बर' आइजोफ्रा गोबाङानो इउस खालामनायखौ जों नुदों आरो फारसेथिं जोंनि गोबां रांखान्थिनि खहा जादों आरो जेरै दख'ना गांसेनि दामानो जुदि जि- बा रोजा जुदि बाजि रोजा जुदि ब्रैजि रोजा थामजिबा रोजाया जुदि दख'ना गांसेनि दामा जायोब्ला नङाबा बोरैहाय जेनेबा जोङो जोंनि रांखान्थिखौ जोङो गुबल हा गुबुन रायजोआव बा गुबुननि आखयाव हगारनानै होनो नङा होमबा दिनै दख'ना दाम गांसेया जेरै नै किल थाम किल खुन्दुं जायो जुदि बि खुन्दुंनि दाम दामानो जुदि पनस- सास हाजार जायोबा इयोब जोबोर फाननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा नोंथां मिचिनदो दाबानोदे दख'नाया देरेद टिस हाजार सल्लिस हाजार जानांगौ बेथ' जोबोर माहोनो माने साननांगौ खोथा नङा होमब्ला दिनै गावगायनि देखायनायजों गावगायनि सोलेरखौ ओ खोबथानायनि थाखायनो जुदि नों गाव गांसे दख'नायानो जुदि फनसास हा- जार होना जुदि फैसा इउस खालामोबा जोंनि रांखान्थि हालोदाथ खहा जागोन नङा होमबा नों थां अब्ला जों बेखौ जो बोरैहाय जोङो रैखा होनांगौबा नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंफुरना होनो हागोन नामा बोरैहाय खालामब्ला जोङो बेखौ बिनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो जोंनि दानाय हारिमुखौ जों गावबायाव गावनो जोङो दिनै लाखिफिननो हागोन जोंनि आखयाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
ओ बे दानाय लुनाय खौहाय जोङो ओ रैखाथि होनो थाखाय
नोंथां जोंहा समाबोथ जाबाय जोंहा नोंथां जोंनि सावरायनांगौखौ बे खिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
ओ बिदिब्ला साबायखर थाबाय नोंथां ओ
गोजोननाय मोनबाय सावरायनानै
ओ गोजोन्थों नोंथां